नोंथां नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनाबाय नोंथां
औ नोंथां औ खोनादोंना नोंथांआ बोरै दं नोंथाङा हेलौ नोंथां नोंथांनि रावा एसे माने खम खोनाफैदों आंनाव
हेलौ
खोनादोंना नोंथाङा?
हेलौ हेलौ
हेलौ नों
हेलौ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादोंमोन
औ माबोरै दं नोंथां
मोजाङैनो दङ नोंथां।
औ
नोंथां ओ दोनै आं नोंथांनो ओ फन खालामनायनि ओ जाहोना माने जोंनि बर गामियारि आइजो फोरा ओ माबोरैहाय जिउ खुङो ओ बिनि सायाव आं ङो एसे सावरायनो होननानै नोंथांनिसिम माने फन खालामनाय जाबाय आरो नोंथां
औ नोथां खालाम रायलायजागोन दे नोंथां
रायलाय जागोन ना औ दा ओ जोंनि बर माने गामियारि सुबुंफोरनि आइजोफोरनि जिउ खुंनानै बुनङोब्लाथ सरासनस्रा बर आइजोफोरा दाउ ओ अमा फिसिनाय सि दानाय सि दानायनि अनगायैबो दा दैज्लां बोथोर नालाय दैज्लां बोथोराव दुब्लियाव माइ गायनाय खोथिया फुनाय बैफोर खामानिखौ मावनानै जोंनि बरआ आइजो फोरा जिउ खुंङो दा जिहेथु दा नोंथां ओ दैज्लां सम मालाय दैज्लां समाव नोंथांमोननि ओनसोलाव नोंथांमोननि
थां
आइजोफोरा मा मा खामानि मावनानै जिउ खुङो सोलियो बिनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां जोंनाथ दा बांसिन
नंगौ नोंथां
अमा फिसिनाय दाउ फिसिनाय बायदियावसो बांसिन मुखुब जायो गोदोनि
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां औ नोंथां खोनादों आं खोनादों
औ बांसिन गोसो होयोमोन
नंगौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
नाथाय दानिया जोंनिया बर आइजोफोरखौ जि दाना फाननाय
औ नोंथां खोनादों नोंथां खोनादों
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
औ जोंना दा दानि
औ नोंथां
नांला बेनिखायनो जोंङो दा गोदान आदबजों बांसिन खामानि मावनानै जेनेबा गावनि जिउखौ खुंनायनि गावनि जिउ खुंनायनि राहा
औ नोंथां राहाखौ लायो नोंथां हेलौ नोंथां औ नोंथां औ औ औ
बिदिनो जोंङो अमा फिसिनानै गोबां रां खामायनो हायो आरो दाउ बायदिसिना बिदि फिसिनानैबो गोबां रांखौ खामायना जे दा जोंनिया बर' आइजोफोरा गावनि जिउखौ
नंगौ नोंथां नंगौ। दा जोंनिया ओ जेरै
बे बेनि अनगा बेनि अनगा फ्राइबो गोबां बर' आइजो
दायो खामानि मावफानानै जेनेबा आबाद फोथार बायदियाव खामानि मावफानानै बिदिनो सहाय होनानै गोबां रां खामायनानै आरो गावनि जिउ एबा गाव
नोंगौ नोंथां। जोङो जेरैहाय दा गरमनि समाव
औ।
जेरै ओ जोंना फिसा फिसा खुसेर रोसि दिहुनग्रा मेसिन अंखारदों। नङा ओमबा नोंथां? बैफोर मेसिनाव जोंना ओ माखासे खुसेर रोसि बा बिदै दिहुननानै माने अबेबा लामा द'था बा माबेबा बाजार बबेबा गला खाथियाव जोङो थानानै बे खुसेर बिदैखौ जोङो फाननानैबो ओ गावनि जिउखौ दै देन्नायजों लोगोसे जोङो जोंनि न'खरखौ माने मोजाङैनो ओ खुंलांनो हायो आरो नों
औ नंगौ नोंथां औ।
औ जोंना दा बर' आइजोफोरा ओ जोंना बेजों बेनि अनगायैबो जोंना माखासे जेरै सि दानाय
औ।
हि दानानैबो जोंनि माखासे बर' आइजोफोरखौ जोङो जिउ खुंनाय नुनो मोनो। माखासेया माने ओ खम बैसोआवनो ओ जुलि जाज्लायनायनै माने
औ नंगौ नोंथां।
गावनि बै सेंग्रा सिख्ला समाव गावनि जिउ राहाखौ दाना लानो हायैनि थाखाय जुलि जानायनि उनाव जुलि जागोदान जागोदाननो माखासे जोंनिया जेरै सि दानाय
औ।
नङा ओमबा नों सि दानानैबो जोङो ओह गुबुन निजिनि जायगायाव फाननायनि अनगायैबो गुबुन जायगायावबो जोङो बिदिनो बाजार बुबथिंनानै जोङो फानहैयो। बिदिनो दाउ अमा फिसिनाय सोरनावबा हाजिरा खामला मावनाय। बा जोङो। मेसेंनि समाव जोङो बानलौ खानाय म थर खानाय। बा खाला फुनाय। सबाय फुनाय बैफोरबायदि खामानिखौ मावनानै जोंनि माखासे बर' आइजोफोरा जिउ खुङो।
औ नंगौ नोंथां।
नाथाय, जोङो दानि समाव जोङो, दा दैज्लां नालाय जिहेथु दैज्लाङाव जोङो गोबां बर' आइजोफोरखौनो बांसिनानो जोङो। दुब्लि फोथारावसो नुनो मोनगोन आरोखि। मे दुब्लियाव जोंना माने, गोदोनि बायदि माने हालजों जोंनिया माइ आबादखौ मावना मावला नालाय। ट्रेक्टर लागायनाय जायो नालाय। दुब्लियाव। ट्रेक्टरखौ जोङो। लागायोब्लाथाय सानसेयावनो माने ट्रेक्टरजों गोबां हा माने फोमोननो हायो। फोमोननो हायोब्लाथाय जोंनो। माइ गायग्रा सुबुंफोरखौ जोंनो गोबां नांगौ जायो। ओंखायनो दा दैज्लांनि समाव माने गोबां आइ आइजोफोरानो माइ गायनानैनो जिउखौ खुङो होननानै बुङोब्लाबो अरजाया आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ अब्ला। जोङो।
औ।
बैफोर माइखौ जोङो, बा आइजोफोरा दुब्लि फोथाराव ओंखाराबालासिनो।
औ।
गायाबालासिनो जोङो। न'आवनो थानानै जोङो न'नि खामानिखौनो जोङो मावनानै जोङो। माबायदियै जोङो जिउखौ दैदेनलांनो हागोन जोङो।
औ।
बिनि सायावबो जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा। एसे सांग्रां जायोब्ला मोजां आरो नङा होमबा नोंथां जेरै जोंना जोङो हांसो फिसिनाय
औ
जोङो हांसो फिसिनानैबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो। बिदिनो जोङो बोरमा फिनाय ओमफाय बे मैखुन मासरुम बानायनाय ओमफ्राय बिदिनो जोंना मा गोबोर हासार गोबोर हासारनि ओ माखासे गोनांथि जायो। जोङो गोबोर हासारखौ जोङो माबोरै लाखिगोन मा माबोरै बानायगोन जोङो गुबुन रासायनारि हासार बाहायालासिनो जोङो जिबियारि हासारखौनो ओ माने बाहायनो हानायनि बेखौ मोजां दोनथुमनानै लाखिनो हानायनि माबायदि जोङो राहा बाहायोब्ला जोङो जिबि ओ जिबियारि हासारखौ लाखिनानै जोङो जेरै रासायनारि हासारखौ जोङो गला फ्रानङो नं। मोनो नङा होमबा नोंथां ओमबा जों जोङो जिबियारि हासारखौ जोङो बैफोरबायदि जोङो गलाफोराव माने मोननो हानायनि बा फानहरनो हानायनि जोङो मायबाफोर जोङो खाबु खालामनो हागोन नामा ओ बिनि सायाव जोङो जोंनि बर' आइजोफोरा नोजोर होज्लायोब्ला बा सांग्रां जालायोबा बिब्दि जोङो माबाफोर राहा लानो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां। जोंनाथ' दा बिदिनो मैगं थाइगं बायना जायोब्लाबो बांसिन हासार होनाय मुलि होनाय बिदिखौसो मोनजालांसै बिदिनि थाखाय बेखायनो जोङो देहाफोराबो गोबां गाज्रि जायो।
नंगौ नों थां नंगौ।
आरो बेखौ जानायल' नङा बेखौ बाहायग्रा मानसिफोरनाबो देहाया फोरा जोबोर गाज्रि जायो। बेनि थाखायनो जोङो दा न'आवनो थानानै जेनेबा बर' आइजोफोरा बिदिनो खानस्रि हासार। बिदिनो गोबोर हासार। बायदिखौ बानायनानै
नोंगौ नोंथां नोंथां खोनादोंना दे अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय।
हेलौ
औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां ओं खोनादों
औ बिदिब्ला जोंनिया जेनेबा दा बर' आइजो होनोब्ला बांसिनानो इदि जब खामानि साख्रि बाख्रि बारा इदि गैयिआनो बांसिन जायो आरो
औ नोंथां औ औ
बेनि थाखायनो जोंना बर' आइजोआ बेफोर खामानिखो न'आव थानानैनो खामानि बेबायदि खामानिखौ मावनो हायो आरो खायसे खायसे आरो खायसे खायसेया बेदि खामानिखौ मोजां मोना। बिदि खामानिखौ मावा औ बेनि थाखायनो
नोंगौ नोंथां नोंगौ अब्ला नोंथां समाबो जाबाय ओब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नामा नोंथां हेलौ नोंथां औ नोंथां